नोंथां
औ गिबियावनो गो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनानि मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ नोंथाङा दा सानदि मा खालामगासिनो दङ।
अ नै नोंथां दं ओरैनो। आरो नोंथाङा
औ आंबो दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो। आङो गाज्रि मोनाबा नों नोंथांनिसिम मोनसे बाथ्रा सोंनो एबा नोंथांनिफ्राय ओ मोनथिनो लुगैनानै जेनेबा नोंथाङा मा सानो? बेफोरबायदि मुन मिथिनो लुबैनानै मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आरो गाज्रि मोनाबा सोंनो हागोन नामा थां
औ औ हागोन नोंथां।
औ औ ओ सोंथियानो जाहैबाय नोंथाङा हा थ' मिथिखायो जोङो जेनेबा ओ गोदो ओ गोबां जोंनियाव मबाइल बायदिसिना बेफोरबायदि गैयामोन जोङो गोदो ओ लोगोफोरजों गेलेनानैनो बे बेफोरबायदि थायोमोन नोंथाङा नि गेलेनाय आरो दानि मुगायाव उम गोदोनि गथ'फोरा माबायदि गेलेयोमोन एबा दानि मुगानि गथ' फोरा मा बायदि थायो? बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो नो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां। गोदो आरो दानि गथ'फोरनि गेलेनायनि गेजेराव नायो ब्ला जों गोबां फाराग नुनो मोनो नोंथां
अ अ
गोदोनि गथ'फोराहाय गामि गामि ज' ज' गेलेलायोमोन आथिखालाव आथिखालनि गथ'फोरा मबाइलजोंनो फ्रायआनो थानायखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथां
खेला गेलेनानै थानायखौ नुनो मोनो
औ
बाहेराव ओंखारनानै खेला गेलेनायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै।
नोंगौ नोंथां
आगोलनि गथ'फोरा गोबां रोखोमनि खेलाफोर गे लेयोमोन
औ
बेफोरनि गेजेराव ओ रेडि काबा एसेलायनाय
औ।
ओमफ्राय आसिनि बिसिनि सौ मिसौ
नोंगौ नोंथां।
आदि दि ग्ला
औ औ।
खेर खामुथि दा दागालि गर गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खेलाफोरखौ आ गोल नि गथ'फोरा गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो बेफोर फोरखौ गेलेनानै जोङो जोबोर गोजोननाय मोनोमोन।
औ।
आरो गामि गामि ज' ज' गेलेनानै जोबोर रंजानाय एबा गोजोननाय थ' लायोमोन जोङो। नाथाय आथि सोलाव बेफोरबायदि खेला गेलेनायखौ नुनोनो थांलिया। मानोना आथिखालाव आथिखालनि गथ' फोरा मबाइलजोंनो गब'नानै थानायखौ जों नुनो मोनसै।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ बेफोरनि जाहोनाव आगोलनि खेलाफोरखौ बावलांनो हमजोब्बाय।
औ।
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां होगोन मानो हाया जानो औ नोंथाङा होननाय बायदियैनो जोङो आगोलनि खेलाफोरखौ गोबां बावगारलांनो हमजोबबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
गोदोनि गथ' गथा गथ'फोरा ओ‌ फुङावनो स्कुलाव थांनानै बेफोरबायदि खेला गेलेनानै लोगोफोरजों ज' ज' खेला गेलेहैयोमोन बिनि उनाव फरायसालियाव फरायो मोन बिनि उनाव जों ओ ओ जिथिनाखि गेब्स टाइम मोन ना लान्स टाइम बैफोर टाइमाव जोंङो खेला गेलेनानै थाइ मोन आरो लोगोसे बिदिनो स्कुल निफ्राय फैनानै न'आव ओंखाम जाग्रो मोना जोङो औ उम खेला गेलेनो खारलाङोमोन। नङा होनबा नोंथां औ गेलेबोखांनानै जों मोनासि मोनासियावसो फैयोमोन। जोंनि बिमा बि बिमा आइ आफामोना नायगिरनो थांलाय लायोमोन नङा होमबा नों
औ
औ गोदो ओ दि खेला यैदि खेला गेलेनानै गोबाव जोबोद लोगोफोरजोंनो लोगोसे गेलेनानै जोबोर गोजोननाय मोनोमोन जोबोर खुसि मोनोमोन लोगोफोरजों लोगोसे दे जेरै गोदोनि खेला होननानै बुङोब्ला थ' गोदो गोबां रोखोमनि खेला दोंमोन नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदियैनो औ जेरै उम गोदोनि होननानै बुंङोबा जोङो आ गिला बाथ था गेलेनाय नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ औ लोगोसेनो काबादि नोंथाङा बुंलां खाबाय बेखौथ' आरो लोगोसे जोङो मार गर गेलेनायखौ बो बावनो हाया नंङा होमबा नोंथां औ आरो औ धागा गेलेनाय बायदिसिना हा सोलायनाय गेलेनाय। हाखर खिपर। गेलेनाय। सोलायनाय गेलेनाय बेफोरबायदि बायदिसिना आरो दंबा बो माखासे माने दंबावो आंङो ओम गोसोआव दासो दा फैखांजोबथ'वाखै। दंबावो एसे बुरजायानो दोङो औ बुंबाबो बुंस सनो हायै मा मा। उम दानि गथ'फोरखौथ' बेफोरबायदि गेलेनायखौ जोबोर खम नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथा।
औ जोबोर खम नुनो मोनो दानि बेफोरबायदि गेलेनायखौ दानि गथ' दानि बिमा बिफाफ्रा गथ' फिसाखौ एसे गाबबानो एसे जेनेबा गाबबानो मबाइल खौ आखाइयाव होनानै। मबाइल देखायनानै मबाइलाव। कारटुन बायदिसि दा बेफोरबायदि गुथ्लानि ओ भिडिय। बा बेफोरबायदि नुथाय नुहोनानै। गथ'फोरखौ दलद फजनानै दोनो नङा होमबा नों थां।
औ औ नंगौ नोंथां।
जाहोनाव मा जायो। आ ओ जोङो दानि जुगनि गथफोरा। रंजानायखौथ रं जानाय ओम बेखौ मोनखायानो आरो लोगोसे। नोजो ओ गोदोनि गथ'फोरा जाबादि गेलेनानै। देहाया स्ट्रं थायोमोन बायदिसिना बेफोरदि। नाथाय दानि जुगनि गथ'फोरा एसे एसेयावनो लोमजानाय बा देहाया स्ट्रं थाया। केला गेलेनानैबो जोङो देहानि थाखाय, गेलेनायाबो जोबोर गोनां। मोजां हाबान थां औ हैनो जुदि जोङो मबाइल नायनानै जु बिदि न'आवनो गथ' फिसाफोरखौ बेफोरबायदि जोङो। दोनबाय थायोब्ला जोंनि। बेहाया नस खस्थ जानायजों लोगोसे। देहाया खहा जानायजों लोगोसे। जोंनि मेगन फोराबो एसे खहा जालांनो हमो। जाहोनाव जोङो दानि मुग खुगायाव आ एसे एसे उन्दै गथ'फोरखौनो जोङो ससमा लानायखौ नुनो मोनो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
लोगोसेनो ओ जोङो जुदि गोदोनि गेलेनाय बायदिसिना बेफोरबायदि। जोङो ओ लानानै फैबाय थानायमोनब्ला बाल, दासिमबो थाबाय थानायमोनब्ला जोंनि बर' हारि बे एबा जोंनि समाजाव मा मा खेला गैयै इफोरो। ओ थाबाय थाग मोनगौमोन बा, जोङो बेखौ इयुन जोलैफोरनोबो जोङो होलांनो हागौमोन होननानै होननानै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां। नोंथाङा बे खौ लानानै मा सानो एसे फोरमायजागोन नामा औ।
हागोन नोंथां। हागोन। ओ ओम आथिखालावथ' बेफोरबायदि गेलेनायखौ नुनोनो थांला आगोलनि खेलाफोरखौ नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
गोबां गामियावनो नुनो थांला बावगारलां जोबबाय बेनि जाहोनाव जोंनि बर'फोरनि गेलेनायफोरा गोमोरलांजोब्बाय। नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
जेबो नेरसोनानो गैनो थांलिया। बेखौ बुंबा बो गोरोन्थि जानाय नङा
औ जानाय नङा नोंथां औ।
बेफोरखौ बावनाया जोंनि थाखाय जोबोर खहा गोनां। नङा होमबा नोंथां। औ। मा होनदो नोंथां।
औ नोंथाङा गोदो जेनेबा उन्दैयाव मा मा खेला गेलेनो मोनबोदों गावसिनि लोगोफोरजों बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा। औ।
औ औ हागोन नों थां आंबो गोदो उन्दैयाव जोबोर खेला गेलेनाय गेलेनो मोनबोदों ओ जेरै काबादि बोलायनाय एरसोलायनाय रित दिप ओमफाय आसि सिनि बिसिनि अन्थाइ खेला बेफोरबायदि गोबां खेला दंबयो आरो जोङो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बेफोरबो जोंनि मोनसे मोनसे उन्दैयाव गेलेनाय खेलाफोरमोन आरोना नों हा आथिखालाव थ बेफोर खेला गेलेनाय नुनोनो थांलिया नङा होमबा नोंथां ओं
औ ओंखाम ओंख्रि संनानै गेलनाय होननानै बुङोब्लाथ बे जोंनि मोनसे बावगारनो हायि नङा होनबा
औ औ
औ जोंनि जा जोंनि बे एसनि सुबुंफोर बा जोंनि बेटस बे बेटसखोनो जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय गेलेनाय औ लास्त होननानै बुंजायो दानि गथफोरखौथ बेफोरबायदि गेलेनाय बारा नुनोनो थांलिया नङा होमबानो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो लोगोसे नोंथाङा गोसोआव दङ ना से गिलासजों जोङो नारेंखल बानायनाय बे फिथ अर सख्लाजों जोङो। बानायनाय बायदिसि बेफोरबायदि नालेंखरनि बाख्लानायाव बेफोरबायदि ओंखाम ओंख्रि संना संनाय गेलेनायखौ
औ दं नोंथां गोसोआव जोबोर फिथा बानायोमोन जोङो
औ औ बेफोरबाय बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि बावगार हायै मोनसे नेरसोनथि जानानै थासिगोन औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबोथ' जाया नङा एसे जाबायानो
औ
औ ओ उनाव मोजां सम आरो बोथोर लानानै नोंथांजों सम‌ मोनोब्लाथाय इसे सावरायफिनगोन
औ औ
औ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथांसिम जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथां औ